औ खोनादों न'?
औ खोनादों दे।
औ ओ जों बे समाव जोंनि बर' समाज जोंनि बर' समाज निसिङाव थानाय गथ' फोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि जोंनि गथ'फोरा जोंनि जायगाफोराव जोंनि ओ बर' समाजाव माबायदिहै ओ जिउ खुङो जों गोबां समाव नुनो मोनो बे गथ'फोरा उन्दै समनिफ्रायनो माबायदिहै गेलेयो गुबुन गुबुन खेलाफोर गेलेयो नङासै जेरैहाय ओ फेटटौ, फुटबल, क्रिकेट बायदि बायदिखौ गेलेयो बे गथ'फोरा बे उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो गथ'फोरा बे खेलाफोरखौ गेलेनानै ओ रंजायो लैहोर लैहोर लोगोसे यै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' समाजाव दा नोंथाङा बे गथ'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ थारैनो। आ जों खौबो जेन गथ'फोराथ' गेलेखायोआनो उन्दैयानिफायनो। बेनिफ्राय आरो जायगायाव बेफोरबायदि फुटबल गेलेनाय आरो उन्दै टाइमावनो उन्दै गथ'फोरा जेनेबा ओ गामि ओनसोलाव थानायफोरा जमा जमा गेलेना गेलेबोयो आरो। आगोलथ' आरो बांसिन बिदि गेलेनायावनो बिथोन माने गथ'फ्रा सम हगारोमोन आ ना दा एसे सम एसे खम नुनो मोनबाय गथ'फ्रा गेलेनायखौ। थेवब्लाबो गेलेयो दाबो ओ बि बिदि स्कुल फोरावबो बिदि बादायलायनाय आरि जायो नालाय खेलानि जेनेबा बिदि फुटबल भलिब बल बा बेफोरबादि मा मा मा बे गिलिर दैखांनाय बेफोरबायदि खुबैनाय गिलिर खुलब खुबैनाय बायदिसिना खेलाफोरबो गेलेनाय नुनो मोनो आरो गथ'फोरखौ। आरो बेथिं जोंनि समाजाव बिसयखो लानानै बुङोब्ला जोंनि ओ जेनेबा जों नुनाय गथ'फोरा बेफोर खेलाखौनो गेलेयो आरो खायफाबा जोब गेलेनायावबो जोबोद मोजां आरोना ओ जों फोरा गथ'फोरा अब्ला बिथांमोनखौ जेनेबा बेफोरबायदि गेलेनायफोराव माने खाबु होयोब्ला मोजां जा जायो आरो मानो होनबा खाय फाबा बोराद ओ गोसो होयोना गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ' थायो नाथाय बुजि मोन मोनस्लाबा आरो ना। बिमा बिफाफोरा जे गथ'आ बेवहाय जेसिबां गोसो दङ गेलेनोबो हायो नाथाय बिथांमोननि बिमाफोरा बा बिफाफोरा बिदिनो न'खरनि फोर बा फरायनायाव गोसो हो बेखौ दोन बेफोरजों जेबो जाया बेफोरबायदि हेंथा होयो आरो बुजि मोनज्लाबा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङा फोरमाय जागोन
दा दा नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौ बुंदों आरो बेयो नंगौ गोबां समावनो ओ फरायनाय सोलोंथाइ बेथ' जोबोर गोनांथि बेखौथ' नांखागोनखा साफ्रोमनिबो जिबनाव बे सोलोंथाइ होनांगोन नाथाय बेजोंनो लोगोसे उन्दै समाव गोबां गथ'फोरा गेलेनो मोजां मोननाय बे मोनसे गुना थायो बिसोरो जोबोर आखा फाखा जायो उन्दै समावनो आरो बिनिखायनो बिमा बिफाफोरा ओ नायनाया गोनांथि मायाव बिथांमोनहा गोसो दङ बे गेलेनायाव बिथांमोना माबायदि मोजां नंगौ नङा बेखौ नायनाया मोजांनि बाथ्रा मानोना दिनै बे संसाराव थांना थानायाव बे खेलायानो जोबोर गोजौआव दैखांलाङो आरो बेनिखायनो बे उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो बे खेलायाव हमनानै ला फुटबल क्रिकेट बा बायदि खेलाफोर खारनाय भलिबल बे फोरबायदियाव बे गथ'फोरा मोजांब्ला बिमा बिफाया बिसोरनो ओ सासे फोरोंगिरि जायफ्रा मोजां गेलेनो हायो बिथांमोननो ओ फोरोंजाहोनाया जोबोर मोजां। मानोना बिनो बिथांमोनखौ जोबोर गोजौआव दैखांलांगोन बिनिखायनो बिमा बिफानिबो दायथ' सेथि बिमा बिफायासो गाव गायनि गथ'फोरखौ जोथोन लानो नांगोन बिमा बिफायासो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ मायाव मोजां मा माबा दिहै थांना थादों बेखौ नायनाया बिमा बिफानिबो दायथ' दङ। दा नोंथाङा बे गथ'फोरनिनो सोमोन्दै जोंनि समाजाव माबायदि खालामोब्ला बे गथ'फोरा ओ मोजां जालांगोन बिनि सोमोन्दै बुंबावगोन ने?
औ थारैनो हागोन आं बुंनो। ओम जोबोर मोजां नों थांनि सोंनाय आङो सानो आरोना बेफोरबायदि गथ' माखासेखौ मोजां खालायनोब्ला जेनेबा आरो गथ'आ माखौ मोजां मोनदों मोनाखै बे खौ नोजोर होनांगौ आरो सोरबाया जुदि गेलेनानै मोजां मोनोब्ला बिथांखौ बेफोरबायदि दाथ' गेलेनायफोरावबो बेसा बां खाबु दङ नु खाबायानो नोङा होमबा बेसेबां खाबु दङ जों फोरा गेलेनायावबो
औ
गोबां बेफोरबायदि गेलेनानै गावनि नाम खामायबाय समाजनि हारिनि बिदि ओ नामखौ गोजौ आव दै खांबाय गोबां गेलेगिरिफोरा एनि फाय आरो दाथ' मिथिखायोआनो अब्ला जायफोर हायो जायफोरा गोसो दङ बिसांमोनखौ न'खरनि बिमा बिफाफोराबो उत्साह होनांगो आरो। खाबु होनांगौ दे फरायनायखौबो लां फालां लोगोसे नों जा मोजां मोनमारदों गेलेनो बेफोरबायदि आरो। एनिफ्रायथ' आरो उन्दै समनिफायनो गथ' सासेखौ मोजां खालामनोब्ला बिदि बिमा बिफानिनो ओ गिबि गोहोम था गोन आरो गिबि गोहोम थागोन गथ'आ गासि लामायावबो थाबायनो हागौ मालाबा समाव बेख नोजोर होनांगोन गथ'आ मबेथिं थांदों मबे लामाजों बेखौ न'खरनि बिमा बिफाफोरानो नोजोर होनांगोन। जुदि गोरोन्थि लामायाव थां दोंब्ला बि बे गथ'खौ बुजायनो हानांगोन। गावसोर बुजायना हायाबाबो बेफोरबाय दि सोरबा मोजां बुजायग्राफोरखौ बिथांमोना जेनेबा। लोगो मोनहोनानै बुजायनो हानांगोन आरौ। अब्लानिया उन्दै समनि फायनो गथ'आ मोजां सोलोंथाइ मोनोबा बिदि मोजां बुजाय जायोब्ला बिथांमोना देरनानैबो मोजाङैनो एसे गोरोन थिखौ गावसोर हमदांनो हागोन आरो एनिफाय जेनेबा सासे मोज मोजां मानसि जानायाव, सासे बुजिग्रा बुजिनो गोरों मानसि जानायाव बेफोरबायदियासो जोबोद माने हेफाजाब जागोन ना सानो आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो फोरमायजागोन नोंथां। सासे गथ'खौ जेनेबा मोजां खालायनोब्ला माबायदियै ओ खालामनो हागोन माबायदि बिफाव लानांगौ बेनि सोमोन्दै
औ औ नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय गथ'फोरनि सोमोन्दै बे जोबोर मोजां बाथ्रा आरो बिखौ जोंनि बिमा बिफाया खालामनो नांगौ गावनि गथ'नि थांना थानायाव राहा लामा बेखौ सायख'नायाव बिमा बिफानि दायथ' दङ आरो नोंथाङा बुंलांदों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गथ'फोरा खेला बेफोरथिंबो गेलेनाय बेफोरथिंबो ओ नाम लाबोनो हायो। जोंनि समाजफोराव बेफोरो जोबोर मोजां बाथ्रा आरो बेफोरखौ जोंनि समाजाव नांगौ आरो, बे थार बाथ्रा जोंनि ओ न'खरावसो गावनि गथ'फोरा सेथि स्कुल होननानै बुंजायो सेथि फरायसा लि होननानै बुंजायो। जोंनि बिमा बिफानि गेजेरजोंसो गथ'फोरा सोलोङो। जोंनि बिफा बिमा बिफाया माबायदिहै थादों माबायदिहै सोलिदों बेफोरखौ नायनानै ओ सो सोलोङो बिनि थाखाय बि बिफाया गावनि गथ'नि सायाव मोजाङै ओ जोथोन लानाय बेफोर खामानिया जानो नांगौ। दा नोंथाङा बुंलांदों बिफोरो थिग बिफोरो सैथो बाथ्रा जोंनि गथ'फोरा गासै बेलायावबो जौगालांनोब्ला बिमा बिफाया मोजांहै गाव गायनि गथ'फोरखौ केयार खालामनांगोन। माबायदिहै सोलिदों माबायदिहै थांनानै थादों मा खालामदों मा खालामाखै बेफोरखौ जोथोन बा नाय-नायदिंनाय बे खामानिखौ गाव गायनि बिमा बिफाया खालामनांगोन। जुदि गाव गावनि बिमा बिफाया ओरैनो गाव गायनि गथ'फोरखौ जेबो जोथोनखौनो लायाब्ला बियो जानाय नङा। ओ फिउचार इयुननि दिनाव बे सासे मोजां फुटबल गेलेग्रा जागोमोनब्लाबो बियो जानो हानाय नङा। मानोना बियो मोजां खाबुखौ मोननो हायासै। सासे मोजां क्रिकेट गेलेग्रा जागोमोनब्लाबो बियो जानो हाया मानोना बियो मोजां खाबुखौ मोनासै। बिनि थाखायनो जोंनि समाज जोंनि बर' समाजाव बिमा बिफाहा दायथ' दङ गावनि गथ'फोरा जौगालांनायाव मोजां जोथोन लानाय बे खामानिया जोंनि बिमा बिफानि आखाइयावनो दङ'। बिनिखाय जोंनि गथ'फोरा जौगानोब्ला बिमा बिफाखौ मानिग्रा जानो नांगोन। जोंनि गथ'फोरा बिमा बिफानि बुंनायफोरखौ मानिग्रा जानो नांगोन अब्लानो जौगालांगोन आरो बिमा बिफायाबो मोजां नोजोर होनानै गावगायनि गथ' गथायखौ ओ खांलांनो नांगोन। नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन गथ'फोरनि सोमोन्दै?
औ बेनोसै नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंफोरा बिमा बिफायाबो बुजिनो नांगोन गथ'खौ मायाव जेनेबा बिथांमोना गोसो दङ' गैया। खायफाबा गथ'वा बिदिनो गोसोआव गोसो दङ'ब्ला गेलेनो खायफाबा जुदि रोजाब नायाव मोजां मोनोब्ला बिथांमोननि जेनेबा जाबायदि गोसो दं बेयावहाय आगान सुरलांहोनांगोन आरो जुदि बिथांमोननि बिमा बिफायानो सानो अ नङा आं आंनि गथ'खौ बेफोरबायदि डक्टरसो खालायगोन सोरबाबा आंनि गथ'खौ नङा आं बेखौ बेफोरबाय दा जेनेबा गावनि फसन बायदि आरो ना बिमा बिफानि नाथाय गथ'वा बि बिदि जानो गोसो गैया बेफोर बायदि नारथ्रोबाय थायोबा गथ'वाबो खुसि जाया आरो ना बेनिफ्राय जानो हागौ ओ जाबाय बिदि बिमा बिफाया सानदों गावसोरनि साननाय बायदि डक्टर जाहोनो इन्जिनियार जाहोनो बिथांमोना गावनि गोसो गैया नालाय हायाबो जानो हागौ आरो आरो मालाबा हायो ब्लाबो बिथांमोना माने गोजोननाय गैयि जेंना मोनो आरो। गावबा गावनि जिउआव बेखौ नु दों आरो जेसेबां बेखिनि मावनो हागौमोन जेनेबा बिथांमोना हयथ' जुदि सोरबा खेला गेलेनो मोन थारमोनब्ला बिथाङा हायोमोनब्ला बेवहाय जानो हागौ बिथाङा सासे गिदिर गेलेगिरि जा सोरबाया गेदेर रोजाबगिरि जागौमोन नाथाय दिनै बिसोरनि न'खरा समाजा हेफाजाब होयैनि जाहोनाव बिथांमोना जानो हायासै आरो बेफोरबायदि जाहैयो आरो जोंफोरा गोबां खेथ्रआवनो आरो बेखौ फोरखौ जोङो नुगासिनो दङ। बेफोरबायदि सोलिगासिनो बिदिनो दङ नो बिमा बिफा गथ'फोर मोजाङै दैदेनायनि जाहोनाव गथ'फोरा गाज्रि लामायाव थांदों ओ गावबा गावनि ओ बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि गावबा गावनि फसन बायदि खामानि मावहोनायनि थाखाय। मुलाम्फा जायाखै आरो समाजाव बेखौनो नुबाय बे खौनो बुंबाय आरो। दा नोंथाङा माबा फोर बुंंजाबावगोन।
औ जोङो नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोबोर मोजां मोनबाय बेफोरखौ सावरायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ ओ मिथिनो हाबाय दा नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर धन्यबाद होनाय थाबाय गथ'फोरनि सोमोन्दै नोंथांदों हामबायसै एसांखोनो सावरायज्लायना दोनथ'बाय।